खोनादों नना औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों।
अ नोंथां माबा मावदोंमोन नामा?
ओहो जेबो मावाखै।
सावरायनो हागोन नामा एसे आंजों नोंथाङा जोंनि बर'फोराव मा मा जेंना जायो बेफोरो जोंनि सम बर' समाजाव आरो बेफोरनि बागै सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। दा जोंनि समाजारि जेंना होननानै बुङोब्लाना जोंनि बर' समाजाव जोङो जेंना सोमजिनायखौ जोङो नुयो नायनो थाङोब्ला जोंहा मा बर' समाजाव माखासे जोंहा सोलोंथाइ बिथिङावनो जोंहा जेंना जायो नङा होमबा जों बर'फोरा मा गोदो गोदायनिखौ आङो नोंथांनो फोरमायनोसै आरो सावरायनोसै गोदो गोदाय जोंहा बर' फोरा मा बांसिन सोलोंथाइखौ गोसो होयामोन आरो सोलोंथाइ गोनां सुबुङा जोंहा जोबोद खममोन आर ना। जाय सोलोंथाइ लायै सुबुंफाखसो बांसिनमोन आरो। दा बेनिखायनो मा माखासे सोलोंथाइ गोनां सुबुङा खम जानायनि जाउनाव जोङो मा जायो बै माखासे सोलोंथाइ गैयै सुबुंफोरखौ फोरोंथाइ होनायाव जोंहा मा जादोंमोन गोबां खस्थ' खसथ'बो मोननो गोनां जादोंमोन नङा होमा नोंथाङा दा जेरैहाय जोङो मा माखासे जोंसो साफा सानै जेरावहाय बांसिन मानसिनि खोथाया सोर गनाय जायो नङा होमबा? एसे सिन सुबुंनि खोथाया मा माने नंगौब्लाबो बे गनायजाया दा बेनिखायनो माखासे सोलोंथाइ गोनांफोर सुबुंफोरनि बोसोन होनायफोरखौबो बै माखासे सोलोंथाइ गैयै सुबुंफोराबा खोनासङामोन आरो। दा बेनि दा जोंहा मा बेबायदि सोलोंथाइया गोदो गैयामोन बिनिखायनो जोंहा गोदोनि माखासे समाजारि जेंना होननानै बुङोब्ला जेरैहाय बर' समाजाव माखासे जौ लोंनानै न'खराव दावराव दावसि जानाय नङा होमबा बेबो जोंनि माखासे समाज जेंना जायो मोनसे न'खरावहाय जुदि सोरबा बेबायदि जौ लोंनानै दावराव दावसि जायोब्ला जोंहा फिसा फिसौखौ फोरोंनो फरायनो लेखा फोरोंनो बेबायदि ओ जेबो मा होनो गोनांथि होआलासे गाव गावसो जौ लोंनानै मा न'खराव दावराव दावसि खालामबाय थायोब्ला। बै न'खरनि गथ' गथ'आ मा फरायनो गोसो जानाय नङा नङा? होमब नोंथा दा फरायनायखौ बेयो बागोन सानफ्रोमबो न'खराव दावराव दावसि जानाय लोंनाय माखासे बेफोर जेंनाफोरा नुजायोब्ला सासे गथ'नि गोसोआवहाय मा फरायनो बानो गोसोआ सोमजिखांगोन आरो। आरो बावहाय जोंहा मा जायो बेजोंनो जोंहा माखासे समाजावबो गोबां जेंनाया सोमजिगोन आरो आरो बावहाय मा होनो जोङो बे जोङो मा खालामनांगोन जेब्लाायबो जोङो मा बिमा बिफा जानानै रोङ गथ'नि सिगाङाव मोजां आखलखौ देखायनांगोन आरो दा जोङो बे न'खरावनो जोंहा बेफोरबायदि माखासे जेंनाया सोमजियोब्ला अब्ला जोंहा मा समाजाव समनि मोनसे गिदिर जेंना सोमजियो नङा होमबा दा बे गथ'फोरानो सानसे समाव इयुन जोलै नङा हबा बे गथ'फोरखौ जोङो मोजां मोजाङै फोरोंथाइ होआब्ला जोंहा मा जागोन समाजाव बे मोनसे खहा जागोन आरो। आरोबाव जोंहा मा माखासे एसे गेदेरथार जेंना होननानै बुंबावबा जोंहा मा जागोन लेखा रोङिनि थाखायथ' जाखायो बे जाउनाव मा जागोन गथ' मावदांसा जोङो जोंनि गथ'फोरखौहाय बेबायदि न'खराव गैयिनि थाखाय माखासे गुबुननि न'खराव खामानि मावनो दोनहरनाय साहा गुलाफोराव खामानि मावनो होनाय बेबायदि बेयो मानि थाखाय जायो होननानै बुङोब्ला मोनसे न'खरावनो जोंहा मा साब्रै साबा गथ'फोरखौ जों खाङोमोन गोदोनि दिनावहाय दा बे साब्रै साबा गथ'फोरखौहाय माबोरै फिसिनो मा? माखौ जाहोनो बेबायदि जाहायोमोन आरो। दा बिनि थाखायनो मा जायोमोन न'खरनि माखासे रांखान्थिफोरखौहाय सुफुंनो। बेबायदिनो मा गाव गावनि गथ'खौ खामानियाव थिसावनो मोनो आरो दा खामानियाव थिसननानै बिसोरो बे गुबुननि न'खराव खामानि मावनो दमोन आरो खायफा गथ'फ्रा मा गाव गाव खस्थ' मोननानै मा सानसे साननै बेबायदि थांदावनानै ना खामानि मावनो? गुबुननियाव हाजिरा जेरै लामा फाव लामा बानायनाय बेबायदि खैला खनि बेफोराव मा थांदाव थांदाव दिनै एसे गाबोन एसे रांदां फैसा थाख दांनो मोननानै मा जायो? बे गथ'नि गोसोआ सोलायो आरो गाव फरायनो गोसो जानाय नङा बे। उन्दै बैसो समावनो बे मा जागोन सोलोंथाइखौ गारनानै बे माखासे जे थाखा फैसा दांनो मोनाखै मा खामानि मावनोसो गोसो होगोन आरो जे बे जों बे एथ' खस्थ' खालामनानै जों जिवजाब जोंनि जि खांनो हाया बेखौहाय बे समाव गथ'आ सानस्लाबनो हाया आरो बे साननैसो समावनो बे जे थाखा फैसा दांनो मोनदों बेानो बेनि थाखाय गोजोननाय आरो खायफाखौ मा फरायनो गोसोब्लाबो बिमा बिफायानो मा खालामोममोन। गुबुन न'खराव खामानि मावनो दोनहरदोंमोन नङा होनबा? दा बेजोंनो मा जागोन जोंहा सोलोंथाइ गैला नालाय जोंहा समाजाव जेंना नुजाबाय बेबायदि आरो दा बेनिखायनो जोङो मा दा जोंहा लासै लासै दावगाबो नङा होनबा? जोंनि आथिखालावहाय बर' समाज जोंहा दा लासै लासै दावगबोबाय दा सरखाराबो जोंनि थाखाय माखासे। आयेनफोर दानानै होबाय जेरै टु थावजेेन नाइन आव हाय मोनसे सोलोंथाइनि आयेन दानानै होदोंनाा। बे आयना जेरैहाय साफ्रोमबो ना साफ्रोमबो द'निफ्राय जिब्रै बोसोरनि गथ'फोरा मा बेसेन नाङा लासे फरायसालियावहाय जेबो राङाआरो मासुल होयासिम फरायनो मोनो समान मोनथाय धोनि गोरिब ना बहाय धोनि गोरिब ओमफ्राय मा हारि बासियालासे बेयाव गासिबो समान मोनथाय सोलोंथायाइखौ लानो हायो आरो। आरोबाव बेहाय मा जोङो सानजौफुनि जानाय आदारखौ जोङो फरायसालियावनो मोननो हायो। फरायसालियाव माखासे फरायनो थाखाय फरा बिजाब लेखा बेफोरखौ जोङो मोनखायो। जानायनि थाखाय जों आदार मोनो गाननो थाखाय जोङो द्रेस मोनो बेफोरबायदिखौ मा जोंनो सरखारा होबाय आरो जाहाथे गासिबो मा गाव गावनि गथ'खौ ओरैनो दोना फरायसालियावहाय फोरोंथाय होयो आरो बेनि थाखाय।
अ'
दा दा आथिखालनि जोंनि माखासे बिमा बिफाफोराबो सोलोंथाइखौ ओ गोनांथि होसै। नङा होमबा दा गासिबो साफ्रोमबो गाव गावनि गथ'खौहाय मा गोरों जानायखौ लुबैसै आरो बेनिखायनो मा दा ओ गासैबो फिसाफोरखौनो फरायसालियाव थिसनसै आरो। दा बेजोंनो जोंहा लासै लासै दा समाजावबो जौगाबोगासिनो दं हारिाबो जौगाबोगासिनो नोंङा होमबा? दा नोंथाङाबो बेनि फारसे फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ बुंनो हागोन समाजारि जेंना होननानैङा जों गुबबेयाव सोलोंथाइ सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंनि। समाजा जौगानाया माने।
औ।
बुजिलायनाया खम जायो आरो एना एनि दावराव दावसि जायो। सोलोंथाइ गैयि समाव जोंनि गोदो समाजा माने गामि ओनसोल फाव माबायदिमोन होननानै बुङोब्ला खालि जौ लोंनाय बिदिनो सिगां समावथ' बैसागु जोङाव मा जेनबा दानसे गाहाम खुङोमोन आर ना बिसोर सोनारनाय गायोमोन खालि जौ लोंनानै सावरि बादालजो जानानै जोंनि समाज दा मरि जौगा नांगौ बेफोरनि बागै जोङो सानामोन। सोलोंथाय गैयैनि थाखायनो खालि जेनेबा अखा नायब्लानो मा गुबुननियाव सावरि जानाय ज' ज' मावलायनानै जौ लोंनाय बेफोरखौल' सानोमोन आरो उन्दैफोरखौहाय माबायदि फरायहोनांगौ मानांगौ बेफोरनि बागै सिगाङाव सानामोन आरो ना। ओ जेनेबा नो फरायहोथाबाबो फिसाफोरखौ माने हौवाफोरखौल' फरायहाय जायोमोन हिनजावफोरखौ फरायहैनाय जायामोन होमबा बाबो खायफाबाबो होमबाबो जोंनि बर' समाजावहाय गोदोनि दिनाव फिसाफोरखौहाय जेनेबा बुरजा खांसै बेनि उनाव जानो लोंनो थोला। गाननो जोमनो थोला बेनिखायनो सोरबा माहाजोनफोरनियाव ओ जानो लोंनो थाखायनो जेरै माइ फोर लाबोनानै गावनि फिसाखौ खामानि मावनो थाखाय ओ जेरै ला मोसौ लावखार बिदि बायदि दोनोमोन आरो। हिनजावफोरखौ जेरै गथ' बखालि बेफोरखौ बिदिनो दोनहरोमोन आरो। फरायनो होनाय जायामोन बिनथन जोङो गुबुन सा गलाफोराव खामानिफोर मावनो आरो दस्रा गुबुन फ्रामफोराव होनाय जायो मोन आरो
उम
आं बिदि नुनो थाङोमोन। सिगां समाव बिदिनो फरायनाय गोबां समाजारि जेंना जायोमोन आरो ना। बेनिख्रुयबो जोंनि समाजनि जेंना होननानै मुङा सोलोंथाय गैयिनि थाखायनो जोंनियाव सिगां समावहाय जेरै दायना जुगोना होनानै दायनाफोर फाथि होलायनानै दावराव दावसि जायोमोन। ओ जेनेबा गामिजों गामि मिटिंफोर जानानै दुलाय सोलाय जालाय लायोमोन आरो। एना एनि ओ उम बेनि अम बेनि अनगायैबो जोंनियाव दंबावो जेरै सोलोंथाइ गैयैनि जाहोनावनो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय। जेरै ओ सोलोंथाइ बैसो जाथ्लाबैयावनोहाय बुजियालासिनो जेरै ओ हाबा जालायलायनाय जाय हाबा जानाय जायोमोन आरोना बेनि थाखायनो जेरै संरा जाफुंनानै जाफुनाय समावनो जेरै गुबुन हौवाफोरजों गो मोजां मोनलायलायनानै खारनाय बेफोराव न'खरफ्राव बिदि दावराव दावसि जालाय लायोमोन। बुजिलायला रां जेनेबा फैसा खामायनो थाखाय मा मावनांगौ बे फोरखौ उन्दै बैसो जानाय थाखाय फैसाफोरखौ मोरै मोनगोन बेफोरनि बागै बुजिला बिनि थाखाय न'ख बोराव दावराव जानोसै बेबो जोंनि समाजनि मोनसे जेंना होनजायो। ओं बिदिनो मोन जेनेबा सासे जाथावबानो जोंनि समाजाव जेनेबा सानै सासे जेनेबा समाजा जोंनिया गुबुंले जायो आरो गाज्रि जालाङो नोंथां
औ
अ दंबावो आरो गो जोंनि जोंनि बर' समाजावहाय सिगांनि समाव जेरै जौ लोंनाय जो बेफोरो जोङो न'खराव बुलाय सोरा दावराव दावसि जायोमोन न'खराव सचख सान्ति गैयै जायोमोन आरोना खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
नाथाय दा बेफोरो आथिखालावहाय सोलोंथाइ मोननायनि गेजेरजों बेफोरहाय फोजोबस्रां लांनाय खो नुदों। समाजारि जेंना होननानै बुङोब्ला आरो सिगांनि समाव जोङो लि आं माने खालि ओ हारि हारिफोराव जेनेबा जोंनो बर' हारिफोरखौ सोलोंथाइ गैयिनि थाखायनो गुबुन हारि फ्रा गोबां नासयोमोन जेरै ना साम' खांख्राय जाग्रा होननानै जोंखौ नासयोमोन जेनेबा ओ हाबहोनो गावसोरनि न'फोराव हाबहोनो नागिरामोन जाग्रा बुस्थुफोरखौ दखानफोरावबो जा नागिरामोन बेफोर जोंनि समाजनि मोनसे जेंना आरो मानि थाखाय होनना बुङोबा बे जों सोलोंथाइ गैयिनि थाखायनो गुबुन फारिफोरजों बिदि नासयजादों आरोना ओ ओमफाय बेफोरो सोलायनाया मा जादों नाथाय जेब्ला जों सोलोंथाइ मोननायनि गेजेराव जोंबो सिनायथि जोंनि बर' हारि खौ मोनसे सिनायथिखो लाबोनो हादों बेफोरनि गेजेराव जेरै गुबुन हारिफोरजों समान समान फरायदों लिरनायफोरावबो आ लिरनो हादों फरायनो हादों जेरै साख्रि बाख्रिफोर बो जोङो बर' समाजनि सुबुंफोराबो जेबो बर' समाफोर बर' गामिफोर थानाय सुबुंफोराबो गुबुन हारिफोरजों ओ फेरफाथिनो हानाय जादों बेफोरनि गेजेरजों जोंनि समाजारि जेंनाफोरा बेफोरनि जेरै हारि बासि खम जालांदों आरोना खोनादोंना नोंथां औ ओमफाय बिदिनो ओ समाजारि जेंना होननानै बुङोबा द' दोहोरोम जेनेबा गामि मोनसेयावनो जोङो आलादा आलादा हिन्दु खृष्टो खृष्टिया ओमफाय जेरै ब्रह्म धोरोम बि दि थायोमोन ना सिगां समाव बेफोरो माने आलादा आलादा धोरोमफोर थानायनि थाखाय जेनेबा नासयलायनाय जायोमोन जेरै फुजा होनायफोरखौ जोंनि जेरै ब्रह्म धोरोमफोरनि बिराद जेरै बिदि बोलि होनायफोरखौ दाउ बोलि होयो बाथौफोरनिया बे फोरनि गेजेराव जेरै माबा मा होनोमोन माने मुगैलायनाय जायोमोन आरो मानि थाखाय बि बिदि होयो मायो बिदि होननानै जेनेबा जों नाथाय ब्रुम बिदिनो बाथौ धोरोमनियाबो बिसोर ब्रह्म धोरोमफोरनि खौहायबो बिदिनो एना एनि जालायोमोन नाथाय बेफोरो जोङो सोलोंथाइ मोननायनि गेजेरजों बेफोरो आ फोरखौ सुस्रांनो हादों आरोना आरोबाव आं बुंनो सानबावदों जेरै ओ धोनि गोरिब जोंनि सिगाङाव जोङो दोनि गोरिबनि गेजेराव जेरै धोनिफोरा धोनि सुबुंफोरहाय गोरिब सुबुंफोरखौहाय माखासे खामानि मावहैयोमोन आरो ओरै रां रुफा फोरखौ बिसां हरनांगौमोन बेफोरखौ सोलोंथाइ गैयिनि थाखाय जों साननो रोङामोन खालि समाज जेनेबा बोरै दावगानांगौ बेफोरनि बागै मिनथिला नालाय खालि माव खामानिफोरखौ मावहोनांगौनि सोरबाबा खायफाबा खामानिफोरखौ जेनेबा गावनि बोथिसे ओंखाम मोनजानायनि थाखायनो फिसा फिसौनि थाखाय जेनेबा सानसे मावहैनानै सानसेल' जानाय ओमफ्राय अखानायै मा मावनांगौ, मावनानै मोनगोन सायफाबा सा ओरैनो मोनजायालासिनो साननै सानसे सानाव मोनजायाबा मोनायाव मोनजायो बिदि जानांगौमोन आरो मानि थाखाय समबा बे समाजारि जों बेबो मोनसे समाजारि जेंना नाथाय जों सोलोंथाइ मोनैनि थाखाय जों बुजियामोन। सोलोंथाइ मोननायनि गेजेर गेजेरजों बेफोर गासैबो सोलायलांनो हमदों। खोनादों ना नोंथां, अ' बिनि बेफोर गासैबो जेंनाफोरखौ जेरै जों सोलोंथाइ मोननायनि गेजेरजों बेफोरखौ जों सुस्रांनो हागोन आरो। नोंथाङाबो बुंलांखादोंना माखासे आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै।
औ
ना नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा ना
जाथ'बाय नामा नोंथां थाइमाबो जाबायना जोंहा औ दे।